औ नोंथां खोनादों औ खोनादों। औ ओमबा नों नोंथां जोंङो मा आयदानि सा याव सावरायनो सानदों?
दायो आयदाखौहाय लाथा एम्फौ फिनाय बा एम्फौ फिनायनि सोमोन्दै लानोसै नामा?
औ जायो नोंथां सावरायजायो जोबोद मोजां आयदा बेबो।
औ दा नोंथां लाथा एम्फौ बा इन्दि एम्फौखौहाय माब्रै फिनाय जायो बिनि बागै आं एसे नोंथांनो फोरमाय हरग्रोनोसै होमबा।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दा गिबियावहाय जोङो लाथा एम्फौखौहाय माब्रै फियो होनना बुङोब्ला
औ
जोङो बेखौहाय गिबियाव फाष्टआव जोङो सिख्रिखौहाय जोङो ओ मोनसे माबायावहाय मा होनगोन बेखौ ओ जियावहाय जोङो बेखौ बाहोनानै बेखौहाय ओ बिदै दैनो होयो। जेब्ला बिदै दैयो अब्ला बिनिफ्राय एम्फौ ओंखारो बे एम्फौखौनो जोङोहाय लाबोनानै जों फिनाय जायो आरो। दा बेयावहाय जोङो एम्फौखौ जेब्ला गोरलै गोरलै जायो जों बे समावहाय सान्द्रि बा एबा गुवार संग्राय बेफोरावहाय जोङो ओ बै गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइ बा ओ जोङो बेखौ होनाय जायो।
नंगौ।
बेबायदिनो ओ एम्फौनि आदार होननानै बुङोब्ला बै थासुम्लिनि बिलाइ आरो ओ मोनसे दंबावोमोन र' मा होनदोंमोन
बे
खार'खान्दाय बिलाइखौबो होयो।
औ औ औ खार' खान्दाय बिलाय ओ बेफोर होयो दा जोङो बांसिनानो इन्दिजों फिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
बाहाय इन्दिनि फिनाय इन्दि बिलाइनिथिं बा बांसिन गोथाव जायोबा मेजेम जायोबा गिदिरसिन जायो एम्फौ औवा होनानै ओ इन्दि बिलाइ खौहाय होनाय जायो आरो बांसिनै, औ। दा बेबायदिनो जोङो एम्फौआ ओ जेब्ला एसे देरो जोङो इन्दि बिलाइ होनो थाखाय ओ दान्दा खानानै जोङो एम्फौ खौहाय बेयाव बे दान्दा बे खानाय ओ जोंनि ओ इन्दि बिलाइखौहाय जोङो खानाय बै बेवहाय जोङो एम्फौखौ बाहोनानै बा गावसोर फोरनो बानानै बेहाय बेयावनो जानानै बिसोरो बेयाव थानानै बेबायदिनो देरो आरो थिग बेबायदिनो देरलांनानै उनाव बिसोरो ओ जेब्ला लाथा जायो बिसोरो ओ गावसोरनो खदै बा जि ओंखारनानै बिसोर फिथोब होयो।
औ
बै फिथोबनि सिङावनो एम्फौआ थायो ओमफाय जेब्ला बेयो फिथोब जायो थिग बेबायदिनो जोङो बिनि उनावहाय बेखौ ओ जोङो बे फिथोब जायोब्ला बेखौ मोननो मोनहोनो जोङो बेे माबा बेखौ मोनबाथाय जोङो फिथोब निफ्राय बख'नानै लाबोनानै बा जोङो संनानै जायो बेफोर बायदिसि फिनाया आरो औ जानायाथ' बेखौ जोङो गोबां रोखोमै दानो हायो जेरै ओ मैथाजोंबो एवनानै बेखौ जानो हायो बिलाहि टमेट' बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रि बेफोराव होयोब्लाबो मोदोमनायजों लोगोसे मिलौनाय जोबोद गोथाव जायो होननानै ओ गोदोनिफ्रायनो दासिम जाबोगासिनो दं होननानै
नंगौ नोंथां नंगौ
बोदों आरो दा आङो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि नुबोनाय जिखिनि बा जोंनियावहाय ओ माबोरै फियो बेखौहाय आं नोंथांनो फोरमायहरबाय ओ दा आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगैयो जे नोंथांनि ओनसोलावहाय एम्फौखौ माबोरै फियो आरो नोंथाङा एम्फौखौ माबायदियै जानानै माबायदि संना जानानै गोथाव मोनो एखौ एसे फोरमायहरदों नोंथां
औ
औ
ओ बे लाथा एम्फौ होनोब्लाथ' जोङो माने बिनि माने जोबोद बेसेन गोसा बा मोननो थाङै मुवा होननांगोन आरो ना एम्फौ होननांगोन जोङो बे एम्फौ खौ लोगोसे जोङो बिनि फिथोबखौबो जोङो माने बाहायो बा जोङो गार जाया आरो बे फिथोबाबो जोबोद ओ माने दाम गोसा बा बेसेन गोसा बेबायदिनो जोङो ओ गोदो समाव ओ बुंनो थाङोब्ला गिबियै जोङो बै जि दानो थाखायसो बा जिनि खुन्दुं बानायनो थाखायसो जोङो बेखौ बे लाथा एम्फौखौ जोङो फिसियोमोन बेयो जानो हागौ आरोना आंनि साननाय बायदिब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोनाय नालाय मानोना जोङो बे सि दानो थाखाय जोङो खुन्दुं दिहुनो होनब्ला बे लाथा एम्फौ ननि फिथोबनि बायदि जोङो माबाखौ दिहुनोमोन ओ बेनि ओ खुन्दुंखौ बेबायदिनो खुन्दुं दिहुननानै जोङो सि दायोमोन थिग बेबायदिनो जोङो बेफोर फिसिना लादों आरो जोङो नोंथाङा जेरै जों बुंनाय बायदिनो माखासे बिलाइ फोर होनानै जोङो ओ माने सम लानानै सम माने आलादा -आलादा रोखोमै बेखौ बिलाइ होनानै जों फिसिनांगौ जायो आरो जुदि फिसिनाया मोजां जायाब्ला रोङाब्ला बियो ओ थैनानै गोमालाङो आरो बेखायनो दा माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ माबायदि फिसिनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेखौ मोजाङैनो मि मिथिगौ आरो बिसोर रोंगौ थिग बेबायदिनो बिसोरो जोथोन लानानै फिसियोनो जोङो गोरलै समाव बेनो माखासे गोरलै -गोरलै बिलाइ जेरै ओ माबा दङ माखासे गोरलै -गोरलै बिलाइफोर जेरै एन्न्दा बिलाइ गोरलै गोरलै बेबायदिनो गोरलै बिलाइ बखौ जोङो गोरलै समाव होयो आरो मानोना बिसोरो गोरा बिलाइखौ जानो हाया नालाय ओमफ्राय एसे देरोब्ला जोङो बिसोरनो ओ खार' खान्दाय बिलाइ अम ओमफ्राय बे इन्दि बिलाइ बेफोर खौ माने होयो आरो खानानै अब्लानिया बियो बेखौ बेखौनो जानानै बिसोरो देरो देरनायनि उनाव बिसोरो ओ जेब्ला ओ फिथोब थोबनो जागोन बेखौबो बिसोरो फिसिग्रा बिसोरो मिनि माने मोजाङैनो मिन्थिगौ आरो मा समाव बेयो फिथोब थुबनो जाहैगोन बे जेब्ला बे फिथोब थोबनो जाहैगोन अब्लानिया बेखौ ओ फाख्रि दालाय एबा बबेबा समाव बै ओ थालिर बिलाइखौबो जों होनाय नुनो मोनो आरो
औ
ओ बेबायदि ओ बिलाइ गोनां बा जाय बिलाइया माने सिरिया बे रोखोमनि बिफांनि दालायखौ होयो आरो फिथाब फिथोब थोबनो थाखाय ओमफ्राय बेबायदिनो बियो बा बिसोरो बा स्लाय-बास्लाय बे बिफां दालायाव बा बिलाइफोराव बिसोरो मा खालामो फिथोब थोबो फिथोब थोबनानै ओ जेब्ला बेखौ एसे गोबाव जायो मोनो अब्लानिया बेखौ बेखौ फिथोबखौ बोखानानै बा खानानै ओ हासिनानै जोङो एम्फौखौ दिहुनो ओमफ्राय एम्फौखौ जोङो ओ जायो लोगोसे जों फानोबो नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ एम्फौ लाथाया गोबां दाम जाबाय नोंथां ओ सारिस' सयस' गाहाम जोङो केजि मोननो हायो आरोना बे एम्फौ माबाखौ एम्फौ लाथाखौ लोगोसे जों आरो फिथोबखौथ' जों बुंनो नाङा थोबा जोबोद दाम गोसा जाबाय ओ नैरोजा थामरोजा गाहाम थाङो खोमा बियो फिथोबा केजिआव औ बेबायदि जोङो फाननायखौ नुनो मोनो बेबायदि बिदि फाननानै जोङो रां खामायनो हायो लोगोसे जोङो जि बायदिसिना दानाय दानोबो हायो आरो बेफोरबायदि एम्फौखौ ओ बे लाथा एम्फखौ जों बिदि फिसिनाय नुदों आरो गाहायै बे एम्फौखौ जायो होनब्ला जों बर'फोरा जायो एबा जों ट्राइबेलफोरा जायो होननानै बुंनानै लानांगोन आरो
औ
नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनसै आलादाफोराबो‌ अम जानाय फोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बि बिसोरबो जानो हमदोंसै बेफोरनि थाखायनो जानो हागौ माने बेसेनाबो गोबां बारायबो हम हमदों माने ओमफ्राय लोगोसे फिसिनायनि ओ हुदायाबो जोंनाव खमायलांदों बा गोमालांदोंसै बेनिखायनो मोननो गोब्राब जानायनि जाहोनाव बेफोर ओ बेसेना बांलांदों जेरै बेसेना बाङोब्ला ओ बिबाङा खमायोब्ला बेसेना बाङो औ बेसेना आरो ओ बिबाङा बाङोब्ला आरो बेसेना खमायो होनो बेफोरबायदि औ बेबायदि माने जाहोननि थाखायनो बेफोरबायदि जों जेंनाखौ नुनो मोनदों आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दाबो बेबायदि फिसिनाय नुनो मोनो ना नोंथां
जोंनि ओनसोलावहाय दाबो फ्राय खम नुनो मोनसै अब्लाबो फिसिनायखौ खौ नुनो मोनो नोंथां औ थिक हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ दा बे इन्दि ओ जोंहा जि फिथोब बेनिफ्राय जे जोंहा इन्दि खुन्दुं दिहुननानैसो जोंहा इन्दिनि नांगौ जे इन्दिनि दख'ना फास्रा जोंहा बिदि दिहुनन्ना लानो हायो
औ
दा बैफोरनि बेलायावबो जोंहा फालांगि बेलायावबो बे इन्दि एम्फौ फिसिनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
जेरै जोङो गांसे दख'ना इन्जिनि होननानै बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनावहाय बिसिनि बेसेना नैजि रोजा थामजि रोजा बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि आर' आगर एरनाय लोगोसे बेजोंनो माखासे जोंखोल माखोल फाथर होफानाय बेफोरबायदिबाथ' गोबां गोबां बेसेन थाङो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो जोमग्रा बेफोरखौबो जोङो इन्दिनि इन्दिनि ओ दायो दानानै गोबां रां मुलाम्फा सफा खालामनानै लानानै गावनि जिउखौहाय खुंलांनो हायो आरो इन्दि एम्फौ फिसिनायजोंबो औ आरो अब्ला ओ दा बे समावहाय बे सावरायनायखौ बेयावनो एसेयावनो दोनथ'नोसैनामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दे नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ दे